औ नोंथाङा खोना? नों ने औ
नोंथां
औ खोनादों ने नोंथाङा?
हेल'
हेल' हेल' खोनादों खोनादों नोंथाङा? हेल'
औ खोनादों ना नोंथां?
खोनादों नोंथाङाबो खोनादों ने?
औ दानि खोनायाखैमोन नोंथां नाथाय दा एसे खोनादों।
अ बिदिब्ला आङो नों बिथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आङो माखासे जोंनि बर' हारि नि आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथांजों रायज्लायनो थाखाय कल खालामदोंमोन नोंथाङा सम दङब्ला रायज्लाय सलायनो हागोन ना दसे सम
औ थारैनो नोंथां दसे हागोन रायलायनो
औ ओ बिदिब्ला आङो जोंनि बर' हारिनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो लादों जोंहा बर' हारिया गोबां ओ बिदिनो दैज्लां बोथोर फोथोराव बांसिन आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि मेसें बोथोरावबो आबाद मावो नाथाय दैज्लां बोथोराव बांसिनखौनो जोङो दैज्लां बोथोराव आबाद मावनायखौ नुनो मोनो ओ जोंनि बर' हारि गोबां आबादारिफोर दङ जायफोरा बिदि आबाद मावनानै गावनि न'खरफोरखौ खुंबोदों आरो जों फोरखौ नुनो मोनो ओ बिनिखायनो आङो सानोखि आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो जोंहा गोबां मुलाम्फाफोर जायो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिया बा जोंनि बर' आबादारिफोरा गावनि न'खरफोरखौ खुंबोनो हादों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि ओ बर' आबादारिफोरा गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो हादों होननानै आङो सानो आरो
औ नंगौ
ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि साखाथियावबो बिदि आबाद मावनायफोर आबादारि, बेफोर दङ खोमाने नोंथाङा एसे फोरमाय,
औ हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां नोंनि माथोखौहाय आङो जेबो खोनाफैयाखै नोंथाङा एसे नेट नांनाय जायगायाव थांनो हागोन नामा? नोंथां।
हेलौ नोंथां।